आं दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां बुंनोसै आयदा
नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंहा गोदोनि आरो आथिखालसिमाव जेनाखि आयजो माहारिनि माखासे सोलायनाय बेखौ जोङो बिनि सायाव फंनै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ
थां बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा?
आइ आइजोनि सोलायनाय ना मा होनदों नोंथां?
औ नोंथां आइजो माहारिनि जेरै गोदो जों आइजो माहारिफ्रा माबायदिमोन आरो दिनैसिम माबाय बायदि थासारियाव दं।
औ नंगौ नोंथां नंगौ थिगानो थारैनो नोंथां आइजो माहारि नंगौ नामा नंगौ नोंथां आइ जो माहारि होनना बुङोबा जों जायखौ होनना मोनथियो बिमा माहारि
औ नोंथां
ओ नंगौ नोंथां आइजो माहारिया जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय निफ्राय जेनेबा गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। माने गोदो ओरैबाय दिमोन जोंनि आइजो माहारिफोरा बांसिनानो मावनाय दांनाय न'नि मावनाय दांनायावहाय गब'ना थायोमोन नङ नोंथां बांसिन न'खरनि खामानि मावनायाव जों गब'ना थानायखौ नुनो मोनोमोन माने न'नि खामानिखौ बांसिन मावोमोन आरोखि। न'नि खामानि होनना बुङोब्ला जेरै न'नि ओंखाम ओंख्रि संनाय सिथला सिबनाय नङा होमबा नोंथां थोरसि लथा सुनाय न'आव जेनेबा दाउ अमा फिनाय ओमफ्राय जि दानाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरबायदियाव जों बांसिन गब'ना थानायखौ जों नुनो मोनोमोन माने गब'ना थानाय माने बेफोराव जों बांसिन समखौ थांहोयोमोन आरो। जोंनि आइजो माहारिफ्रा ओमफाय गोदो समावहाय आइजो माहारिफोरखौ बांद्राय माबा होआमोन आरो ओ मा होनना बुगो प्रिफारेन्स होयामोन माने हौवा माहारिखौ बांसिन प्रिफारेन्स होयोमोन। नोंथां फिसाफोरखौ जेनेबा जेब्ला न'वाव फिसा फिसाजो दं जेनेबा खोथा खो था एगजामपोलाव बुंनो आङो जेथु न'खराव सासे फिसाज्ला दं सासे फिसाजो दं अब्ला फिसाजोखौ बांद्राय माबा होआमोन आरो बांसिन फिसालाखौहाय प्रिफारेन्स होयो आरो फिसाजोखौहाय एसे खम होयोमोन आरो। फिसाफोर फिसाजोफोराव थाब थाब हाबा जाजानो लुबैयोमोन आरो आरो फिसाजोफोरखौ बांद्राय लेखा फोरोङामोन आरो बै समावहाय माने खम फोरोङोन आरो खम समावनो थाब हाबा खालाम लानानै बिलाइ हरोमोन आरो नाथाय हौवाफोरखौ एसे फोरोङोमोन बांसिन आरो
मोनसे फोथायनाय दंमोनखि फिसा हौवाफोरा न'नि न'नि होननानै न'नि हौवा होननानै न'आव थायो आरो हिनजावा मालायनावसो थांखायो होननानै मोनसे फोथायनाय थायोमोन आरो। दा बेखायनो फिसाजोफोरखौ थाब थाब बिलायलाबायबानो सान्थि जानाय बेफोरबायदिखौ जों नुयोमोन आरो। जायनि जाहोनाव गोदोनि आइजोफोरा बांसिन न'नि खामानि मावनायावनो मुखुब जायोमोन आरो बिदिनो ओ गायनाय फुनाय मावनाय दांनाय ना ना गुरनाय मानाय बेफोरबायदियावनो आरो
औ नोंथां
दिनैनि सानाव नायोब्ला नोंथां मानि जोंनि आइजो फोरा ओरैबायदि जाबाय माने नङा होमबा नोंथां? हौवाफोरजों समान समान नङा ओमबा नोंथां दावगानो हानाय जाबाय जे हौवाया बे खामानिखौ मावनो हायो हिनजावफ्राबो मावनो हायो दानि दिनाव आरो बादायलायनायाव जों नायोब्ला जुदि जों आइजोफोरखौसो हौवाफोरनि बांसिन दावखोनायखौ जों नुनो मोनसै सोलोंथाइ बिथिंफ्राव नायोब्लाबो दा आइजोफोरा मा दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जाबाय सोलोंथाइ बिथिं जेनेबा फरायनाय मानाय होन डक्टर इन्जिनियार बा फोरोंगिरि बा बायदि बायदि पुलिस मिलिटारि गोबां बायदिसिना साख्रि बाख्रिफोराव नङा ओमबा नोंथां। जों आइजोफोरखौ ओरैबायदि दावगानाय नुबाय माने आइजोफोरखौसो बांसिन बांसिन ओ साख्रि मोननाय बां सिन बांसिन मोजांसिन जानाय जों बेखौ नुनो मोनो आरो नों थां आरो आइजो फोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनैनि दिनाव जौगानायखौ नुनो मोनो फालांगिनि बिथिङावबो न'ङा ओमबा नोंथां। फालांगि बिथिङाव नायोब्लाबो आइजो फोरा दिनै दिनाव ओरै बाजार थाजार सोहोर नोगोर जेरावबो हौवाफोरजों समान समान फालांगि खालामफानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। दिनैनि दिनाव नायोब्ला आइजोफोराबो जोंजों समान समान हौवाफोरजों जौगाफानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आरो नाथाय ओ बै समावहाय एसे हिनजावफोरा बै समाव गाहायावमोन आरोखि हिनजाव माहारिया माने फालांगि फोराव खालामनो होआ आरो न'वावनो थायो बेफोरबायदिमोन आरो नों थां दा बै सम बै समनि आरो दानि समनि जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो आरो नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
आरो गासिबो बिथिङावनो दिनैनि दिनाव मा खालामो फिसाजोफोरखौ समान समान फोरोंनो फिसालाखौ जेसेबां फोरोंदों फिसाजोखौबो बेसेबांनो फोरोङो दा बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नङा ओमबा नोंथां आरो दिनैनि दिनाव माने जों माने बांद्राय फारागथिखौ लाला आरो दानि मानसिफोरा आरो लोगोसे नंगौ नोंथां गोदोनि समाव जोंनि आइजोफोरा बांद्राय लामा सामाफ्राव ओंखारलाबायनो नो हायामोन जेनेबा हाग्रा बंग्रा फाव जेनेबा बांद्राय थांलाबायनो हायामोन गोजान लामा हान्थिनो हायामोन एसे जेनेबा गि लुं गिलुं जायोमोन आरो आइजोफोरखौ नङा होमबा नोंथां आइजोफोरखौ जेनेबा एसे गिनाय थायोमोन आरो आइजोफोरनाव माने मानसिफोरा जेनेबा गाज्रि नोजोर थाग्रा मानसिफोर थायोमोन नालाय नोंथां। दा बेफोरखौ जों बै समाव एसे बांसिन बांसिन नुयोमोन आरो जोंनि आइजोफ्रा माबानो हायामोन ओंखारनो हायामोन बारा न'फोराव न'फोरावनो थानांगौ जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दिनैनि सानाव नंगौ नोंथां बेखौबो रायखांनांगोन गुबुन जायगाफ्रावबो दाबो जायो बेफोर फोरो नाथाय बांसिन जि जायगाफोरावनो बांसिन रायजोफोरावनो बेफोरा खम जालां। बाय आरो आमेनफोरा दा सेफ नङा हा नोंथां आइजोफोरा सेफटिखौ फिल खालामनो हा। हानाय जाबाय आरो बांसिन रायजोफोरावनो नाथाय माखासे माखासे रायजोफोराव दासिमबो फिसा फिसौ फिसा फिसौ जाथाया जालाङो नङा होमबा नोंथां दा थेवब्लाबो दिनैनि दिनाव एसे बांसिन सेफटिखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङाबो एसे नोंथांनि मोन दांथिया मा ओ गोदोनिया आइजो आरो दानि आइजो मा फारागथि नुदों बेनि सायाव एसे फोरमायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां।
औ
औ नोंथां थारैनो
नोंगौ नोंथां। गोदो आरो दानि जेनाखि आइजो माहारिनि माखासे सोलायनाय मा मा सोलायबोखो आरो दा मा थासारियाव दं बिनि सायाव एसे बुंनोसै आंबो। आ। जोङो नुनो मोनदों नोंथां गोदोनि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनि जेनाखि। आइजोफोरमोन बिमा माहारिफोर बिथांमोना गोदो जेनाखि न'नि। खामानि मावनानैनो मानि बेयावनो गबफबनानै थायोमोन न'नि खामानिखौ। मावनानै जेरै सिथ्ला सिबनाय जौ संनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय अमा। नाय बा दाउनो आदार होनाय बेफोर बायदि। माने न'नि खामानिखौ माने आइजो माहारिया मावजोबोमोन जोंनि बिमा माहारिया। आरो जोङो बै समाव हिनजाव। माहारिफोरखौ माने न'नि माखासे जेनाखि। न' नेग्रा होमबा हिनजावफोरखौसो जों बुजियोमोन आयजो माहारिखौसो। मानो होनना बुंब्ला बै समाव हिन्जावफोरा न'नि खामानिखौ नायनानै। हौवा सुबुंफोरा बायजो। बेयाव मानि खामानियावनो थाङोमोन एबा रां खामायनो नङा होमबा नोंथां नाथाय। आथिखालाव जों नुनो मोनसै ओ सोलायबोबाय गोबां सोलायबाय। पार्क दंसै गोबांनो जेराव जोङो आथिखालाव जोंनि जेनाखि। आइजो माहारिफोर गासैबो बिथिङावनो जों बिथांमोनखौ नुनो मोनसै। जेरै आ खामानि दामानि मावनाय जेरै फालांगि मावनाय दाव अमा फिसिनाय। जेरै हाथाइ बाजारफोरावहाय मानि। दखान होनाय बेफोराव फालांगि होनाय। माबानि मैगं दखान दख'ना दखान पारलार। बेफोरबायदि माने माबा मोनसे गला सामलायनानै। जो रां खामायनायखौ नुनो मोनदों लोगोसेनो जोंङो जेरै नन गभर्नमेन्ट सेक्टरावबो जोंङो। गोबां जेनाखि आइजो माहारिफोर। बेफोरखौ मावनायखौबो जों नुनो मोनदों समाज जौगानायनि। खामानि मावनायखौ नंङा नोंथां जेरै आइ ए एस आइ पि एस पुलिस बिदिनो इन्सपेक्टरफोर जानाय। आर्मिफोराव आर्मि अफिसार जाहैनाय इयार। सपर्सआव लोगोसेनो ट्रेनफोरावबो। रेलगारिनि माबायावबो बेलायावबो लोगोसेनो जोंङो माबाफोरावबो नुनो मोनो। दैनि जेनाखि हान्था मेला। बैफोराव जेनाखि जों जाहाज बेफोराव जोंङो केप्टेनफोर जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनदों। माने आथिखालाव जोंङो हौवा। जों रुजुयोबा बिथांमोनाबो जोंजों एखेबारे समान समान माने थां होगासिनो आरो नंङा होमबा नोंथां औ नोंथां आरो। जोंहा बुंनांगौ गोबां दं बिसिनि बारैबो गोबां ओरैबायदि मे बेयो जोंनि थाखाय जोबोद। मोजां माबा आरो दा बुंनो थांङोब्ला मानो होनना बुङोब्ला गाससिबो बि बिथिङावनो जों गोदो समाव आइजो माहारिखौ बांद्राय फरायसालिफोराव थिनहरामोन थुनहराबो एसे एनै फोरोंनानै न'आवनो खामानियावनो दोनोमोन। माने गुबुननि न'आवसो थांखागोन फिसायनि न'आवसो माने एसेबां। फरायनांगौ बेफोरबायदि होननानै बारा फोरोंनाय जायामोन नालाय। नाथाय आथिखालनि जेनाखि थासारि। बियो ओरैबायदि माने बादायलायनायनि जुग हिसाबै जोंङो माने बयबो बेफोरबायदि माने। खस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। माबा मोनसे मावनो थाखाय माबा मोनसे स्किल्स लानो थाखाय जोंङो गोबां आइजोफोरखौ। फरायसालि बा बबेबा माबाफोरावहाय सेन्टार फोराव जों नुनो मोनो कचिं लानाय कर्स खालामनाय बेफोरखौ नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
जों गासैबो बिथिंङावनो माने गासैबो जेनाखि बा बेफोराव जोंङो माने आयजो माहारिखौ जोंङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां नंङा होनबा नङा होमबा नोंथां दा जोंहा बुंनो थाखायथ' गोबां दं नोंथां आइजोफोरनि सायाव ओ बिदिनो मख'जाथाव मख'जाथाव मानि गोबां जेरै जोङो भारत हादरनि संबिजिताव जेसेबां नाखि माबाफोर माबा लाायो। कर्टफोरावहाय बेफोरावबो जोंङो माबाफोरखौबो चिफ जास्टिस जेरै आरो जाज बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो लयार नंङा होमबा नोंथां बेफोरखौ बे बिथांमोना जोंनि आइजो माहारिया गोबां दंङो आथिखालाव माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो जोंनि बिब' बिनानव बा जोंनि मा बि माने बान गाबाय गोदोनि दा दिनैसिमाव दा बिदि लानानै जोंथ' समाबो जायो नंङा होमबा नों
औ समा जाबायमोन नोंथां औ नोंथां खोनागासिनो दं समा जाबायमोन जोंहा नोंथां औ दे नोंथां थारैनो औ नोंथां बे गोजोन थाबाय नोंथां औ नोंथां